हेलौ औ हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथाङा दायो ओ फ्रियैनो दङना
औ फ्रियैनो दङ'
अ अ नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो ओ लादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन नोंथां
अ जोंना आ होनोबा टपिकआ जादों ओ दानि आरो ओ गोदोनि सोलोंथाइ दानि आरो गोदोनि ओ सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदि ओ सोलायनायखौ नुबोनो हादों नोंथाङा आ फंनैसो ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ हागोन नोंथां दानि आरो गोदोनि सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथां
औ
गोदोनि गोदोनि दिनाव जाबाय जोंहा मोजाङै सोलोंथाइखौ मोननो हायाखैमोन गोदोनि सुबुंफोरा
औ औ
गोदोनि दिनावहाय खाथि खालायाव स्कुल कलेजफोर थानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो गोदोनि दिनावहाय गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथायाइयाव बांसिनानो बांद्राय गोसो होनाय होनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन मानो होनोबा गोदो गोदायनि दिनावहाय जोंनि बिमा बिफाफोरा बांसिन गथ'फोरखौहाय खामानि दामानि बायदियावसो बांसिन थुसिननायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनावहाय गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव बांद्राय जौ गायाखैमोन। गोदोनि दिनावहाय जोंनि गेजेरावहाय बिजाबफोराबो नांगौ बायदि थोजासे गैयामोन। स्कुल फरायसालि एबा कलेजफोराबो बांद्राय थोजासे नोङामोन आरो खाथि खालायाव गैयामोन गोदोनि समाव फरायसालियावहाय फरायहैनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय फोरोंग्रा मास्टारफोर जाय जायफोर फोरोंगिरि बेफोरनि नांगौबायदि थोजासे गैयामोन थांनांगौ एबा हान्थिलांनांगौ लामाफोराबो गोबां गोजानमोन बैफोराव फरायसालिफोराव थाङोबा गोदोनि समावहाय थांनाय फैनायावनो सानसेहालागै जायोमोन। आरो बिजाबफोर बिजाबफोरनि सिङाव लिरनायफोराबो नांगौ बायदि गियान आखल बायदिफोरखौ लिर नाय गैयामोन। आरो गोदोनि समावहाय बिजाबनि दिहुनथाइया गोबां सम खममोन आरो गोदोनि समावहाय मोनसे फिसा समनि गेजेरावनो गोबां बिजाबफोरखौ दिहुन्नो हानाय जायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय दानि जुगबायदि सेबखां ग्रा आगजु गैयामोन गा बिजाबफोरखौनो आखाइजों लिरनांगौनि गोनांथि जायोमोन। जायनि जाहोनाव गांसे बिजाबखौनो लिरनो थाखाय स्नि साननिबो बांसिन गोबावहालागै नांगौ जायोमोन। नाथाय आथि खाल मुगायाव बुंनो थाङोबा जों सोलोंथाइनि बेलायावहाय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ।
आथिखाल मुगायाव फरायसालि कलेज बायदिफोराबो खाथि खाथियाव जानो हमबाय आरो फरायसाफोरखौ फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोरखौबो जों नांगौबायदि थोजासे नुनो मोनबाय। आरो बिजाबफोरनि दिहुनथाइयाबो एखे मोनसे फिसा समनि गेजेरावनो गोबां दिहुननायखौ नुनो मोनबाय। आरो बिजाबनि सिङाव लिरनाय माखासे आयदाफोर एबा फराफोरखौबो गोबां गोथौ गोथौ आरो माखासे बुहुमनि खौरांफोरखौ जथायनानै लिरनायफोरखौबो जों नुनो मोनबाय आथिखाल मुगायावहाय लिरगिरिनिबो जोबनो गैयैखौ जों नुनो मोनबाय। बाय नोंथां जायनि जाहोनावहाय बिजाबफोरा मोनसे फिसा समनि गेजेरावनो गोबां दिहुननायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समावहाय बुङोब्ला गांसे बिजाबावहायनो बिजाबखौनो सासे लिरगिरियानो लिरजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय गांसे बि जाबनि सिङावनो थानाय माखासे खोन्दो खोन्दो फराफोरखौहाय जोंङो माखासे गोबां गुबुन गुबुन लिरगिरिखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइनि जौगानायनि गुबै जाहोन होनोबा जोंङो इन्टारनेटखौ गुबैयै रायखांग्रोनांगौ जायो जायनि जाहोनावहाय जोंङो नआवनो थानानै माखासे गोबां गोजान गोजानाव जानाय एबा बुहुमनि दाब दाब जायगायाव जानाय जाथाय बायदिफोरखौहाय जों नआवनो थानानै मबाइल फन रेडिअ टिभि बायदिनि गेजेरजों जों गोरलैयै खौरांखौ जों मिथिनो हायो
औ औ
खौ थाबै मिथिनो हानायनि जाहोनावनो जों दानि जुगनि सोलोंथाइयारिफ्रा थाबैनो जौगाखांनो हमदों। बेनि अनगायैबो माखासे दारिमिनारि दाजेम जायफोर दाजेमफोरा सोलोंथाइ बेलायाव हेफाजाब होयो बैफोर दाजेमफोरा दानि जुगनि सोलोंथाइ राहाखौ बांसिन जौगाहोदों आथिखाल मुगायावहाय बिजाब नायालासिनो माखासे इन्टारनेटनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल फनावहाय जोङो माखासे बिजाबफोरखौनो नायनो हायो आरो माखासे जायगा फोरनि सोमोन्दै जायफोर जायगाफोरा जोंनि गोबां गोजानाव दं बैफोर जायगाफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों न'आवनो थानानै गोसो बायदियै गावनि गोसोनि संलुखौ जेरै बायदि सोङो फिननायखौबो बेबायदियैनो मोननो हायो नाथाय गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ बेलायावहाय इन्टारनेट गैयामोन। जायनि जाहोनावहाय गुबुन सासेनो खौरां हरनो गोनां जायो मोनब्ला जोंङो लाइजामसो लिरग्रोनांगौ जायोमोन आरो बै लाइजामफोराहाय गोबां समनि गेजेरजोंसो गोबाव समनि गेजेरजोंसो सौहैयोमोन बैफोरनि जाउनावहाय सोलोंथाइ राहायाबो गोबां गाहाय जादोंमोन आरो माखासे सेबखांग्रा आइजेंफोर गैयिनि जाउनावबो गोदोनि समावहाय जों सोलोंथाइ बेलायाव नुनो मोनबोदों दि आथिखालनि बायदि फावथेन एबा रेबगनफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन गोदोनि समाव दावगांफोरनि हेफाजाबैसो जों लिरनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथांङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा आथिखाल आरो गोदोनि
हागोन नोंथां हागोन सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला ओ जोङो दानि मुगायाव सोलोंथाइया जोंनि ओ गोनांथार ओ बाहागो नाथाय ओ दोनि मुगायाव बेफोरबायदि सोलोंथाइनि ओ ओ गोनां गोनांथार बाहागो सानामोन गोदोनि ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ खाथि खालायाव ओ फरायसालि फरायसालि ओ कलेज बायदि बायदि जोंङो मोननो थाङामोन ओ जायनि जाहोनाव ओ गोदो गोदायनि ओ गथ' गथायफ्रा बेफोरखौ ओ जोंङो ओ सुबिदाखौ मोननो हायामोन जाय सुबिदाया ओ दाबायदि ओ दाबायदियाव जोंङो मोनगासिनो दंङ गोदोनि ओ सुबिदा जेरै ओ ओ फरायनो थाखाय ओ जोंङो ओ दानि बायदि ओ कारेन्ट बायदि लाइट बायदि बायदि जोंङो ओ गैयामोन गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ बाथि बायदि बायदि लेम्प बायदि बायदिजोंसो जोङो ओ बिजाबफोरखौ फरायनांगौ जायोमोन ओ जायनि ओ थाखाय जोबोद ओ दुखुनांथाव जायोमोन आरो ओ बेफोर ओ फरायनाया ओ जोबोद ओ गोग्गाथावमोन आरो बेफोरखौ ओ फरायखांनायनि उनावबो गोजान गोजान ओ फरायहैनांगौ जायोमोन ओ जायनि थाखाय जोंनि बेफोरबायदि ओ फरायसालि फोरावहाय खाथि खालानि फरायसालिफोरावहाय ओ स्कुल कलेज स्कुल कलेज गैयामोन बेफोरखौ जोङो ओ रोखायै मिथिनो मोनो आरो ओ लोगोसे बेफोरखो ओ सिम थांनो थाखाय गोजान गोजान जायगासिम हान्थिलांनो थाखाय जोंनो जोंनियाव ओ साय साइकेल बाइक गारि बेफोरबायदि ओ गैयामोन गोदोनि दिनावहाय बेफोरखौ जोङो ओ रोखा रोखायै नुहुरो आरो जाय ओ गामि गामिफ्रावहाय ओ जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जाम्बा जाम्बिमोन आरो उम बेफोरबायदि ओ जाम्बा जाम्बि बर' बिमा बिफाफ्रा जोंखौ एसेबो फरायनाय बायदिफ्रावहाय हेफाजाब होनो हायामोन। ओ आरो ओ जोंनि ओ जोंनि ओ फोरोंगिरि मास्टार टि टिचार बायदिफोराबो ओ गोबां ओ बारा ओ नि रोंगौथि गैया जायोमोन ओ जायनि थाखाय ओ गोदो गोदायनि ओ गथ' गथ' गथायफोरखौ ओ गोबां ओ गियान होनो हायामोन। आरो ओ गियान होनो खमै गियान होनो हायोमोन ओ बेफोरबायदिनि ओ फ्रा दायो गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुबोनो हादों ओ जाय दानि मुगायावहाय गोबां ओ रोखोम रोखोमनि ओ ओ फोरोंथाइखौ जोङो नुनो मोनदों ओ जेरै़ ओ जोङो ओ अनलाइन क्लास। अनलाइन क्लास आरो ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइन क्लास ओ आरो इन्टारनेटावबो जोङो गोबां रोखोमनि बिजाब बाख्रिफोर मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि ओ फोरोंगिरिफोर फोरोंनायखौ जोङो खोनानानै नुनानै सोलोंनो हायो आरो गोबां रोख रोखोमनि गावनि नांगौ जानाय गियानफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो उम सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ मानसिफ्रा गोबां जौगासारनो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जोङो जोंनो मुलुगाव खाना। होननानै जोङो ओ साननांगौ जायो। सोलोंथायानो ओ जोंनि उम संसार जानायावहाय गोब गोबां हेफाजाब होबोगासिनो दङ जेरै ओ मोनसे ओ ओ गभर्मेन्ट ओ साख साखरि मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाया जोबोर गोनां। ओ जायनि थाखाय ओ जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरबायदि साखरि बाखरिखौ जोङो मोननो हाया आरो ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय समाज हादोर सिबिनाय समाज फोसाबनाय ओ आरो गोदो गोदायनि ओ जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफोरखौ ओ जोङो बुजायनाय बायद सोलोंथायाइयानो गोबां हेफाजाब होबोदों आरो जोंनि हारिनि हारि फोसाबनाय आरो संसार फोसाब सोरगिदिं थानाय हारि फोसाबनाय आरो हादोर फोसाबनायावबो सोलोंथाइया गोबां हेफाजाब होदों सासे सों गैयै मानसिया ओ सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिया गामियावहाय ओ जेबो ओ बाहागो लानो हाया बायदि जायो जेरै उम सासे ओ मोनसे ओ सोलों ओ मोनसे गामिखौ सलायनो थाखाय जेरै आ गामिनि ओ गोरा गावबुरा आ हादोरगिरि ओ लेङाइगिरि बेफोरबायदिओखौ ओ जोङो ओ सासे ओ लेखा फरा रोङि बायदि सुबुंखौ जोङो ओ दोननो हाया जायो। जेरै ओ दानि ओ दानि जुग औ जोङो बेफोरबायदिनि ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोन फैनाय जेरै आ खबरफोर जेरै ओ लाइजामनि गेजेरजोंसो मोनफैजोबो लाइजाम आरो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो मोनफैजोबो। बेफोरबायदिखौ फरायनो एबा बुजिनो थाखाय जोंनो सासे ओ लेखा गोरों एबा आ सोलोंथाइ गोनां आ सुबुंनि गोनांथि जायो बेफोरखौसो जोङो ओ
नोंथां दायो जोंहा टाइमा जाबाय।
होननानै जोङो दोननो हायो सोलोंथाइया जादों आ जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय एबा हादोरनि हाला हादोर हाला सिबिनाय हारि सिबिनाय बायदिफोरखौ जोङो सोलोंथाइयानो गोबां हेफाजाब होदों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जोंनि हारिनि एबा हादोरनि जौगानाया जाफुंसारनो हाया आरो हारिखौ ओ साखोन सिखोनै एबा साफा खालामनो हाया। बेफोरनो ओ सोलोंथाइनि मोनसे ओ गोनां